हेलौ नोंथां औ नोंथां अ मा खालामदो नोंथां
अ नोंथां आङोथ' नै जिरायनानै दङ ओरैनो
अ आमफाय फुंनि जामुंफ्रा
अ नोंथां फुंनि जामुंआथ' जानानै थांफ'बाय
अ जाखांबाय होनोमबा मा ओंख्रि मोनजाखो फुंनि जामुंआवलाय
ओंख्रियाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर' हारि जाग्रायानोसै आरो अनला
अ ओमफफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय
गायनाय फुनायाथ' बिदिनो सोलिगासिनो दं गेजेरावनो जोबनानै थांथ'वाखै
अ जोबथ'बाय होनबाय आरोना ओमफ्राय बोथोरफ्रा सान्दुं दुंदोंना अखा हादों नोंथां
बोथोरफ्राथ' नै जिंथिं बिदिनो अखायाथ' अखा गैयानो होनजायो।
बिराद गोबाव जाबाय अखा हियानो नै जोंथिं सान्दुङनो सानदुंसै आरो
मा बुंबावोब्रा दानि बोथोरखौलाय
औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दों दालाय?
आं नोंथां नै आंबो दानिसे फुंनि जामुं जानानै ओरैनो जिरायलांदों।
अ जामुं आदारफ्रालाय मा मा ओंख्रिफ्रालाय मा मा??
उम-' ओंख्रिया बेनो मैया मोनायाव सबायजों दाउजों संनायमोन बेखौनो गोजांजोंनो जाबाय आं नोंथां। जि जासोबबाय-'
अ नोंथां मोजाङानो माथो ओंख्रिफ्रालाय नोंथां।
जोंथ' मोजाङानो नोंथां सोलिगासिनों बिदिनो
बिसोरफ्रालाय बोरै सोन दं नोंथां।
बोथोरा नोंथां बिदिनो मैयाथ' सानदुं दुदोंमोन दिनै एसे हाहां हाहां बायदि नुदों माथो हागोन बायदि मोनदां दसे उनाव
गायनाय फुनायफ्रा जोबनानै थांना थागोन नोंथां?
गारि फनायहा दिनै नोंथां दिनै एसे रेस्ट लानाय जाबाय गाबोन फोजोबसै होननानै दिनै हिनजावफोर खोथिया फुसावदों दिनै एसे
अ नोंथां होनबा खबरालाय म माथोमोन आं एसे दे खिथु हरद
अ नोंथां नोंथाङाथ' दा फ्रियानो जाखागोन दा नोंथां?
औ नोंथांा आं फियानो दं दे नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव बर' हाजारिनि गेजेरनि थासारिनि सोमोन्दैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदोंमोन आरो। बर' हारिया दानि जुगाव माबायदि थायो आरो। बेफोरनि थासारिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना नोंथांनिफ्राय आङो
अ नोंथां जागोन दे आं मानो हाया जानो आं फंनैसोबाबबो फोरमायहरनो नाजानोसै
औ दे नोंथाङा हबा आंनो फोरमायनो नाजालााय।
अ दे होनोमबालाय आं फोरमायलांसै
औ जागोन दे नोंथां।
बर' हारियाथ' जोंनो बर' हारिनि थासारिखौ बेखौ बयबो एसे एसेया मिथिखायो जों बर' हारि होननानै जों हारिनि गावनि थासारिखौ बयबो एसे एनैलाय मिथिखायो। बर हारि बर' हारिया जोंनि आसाम आसाम आसामावनो फ्राय बांसिनानो दं होननानै बुंजायो आरो जोंनि ओरै क'क्राझार एरिया क'क्राझार बाक्सा चिरां अदालगुरि बेफोरावहाय बांसिन बर'फ्राहाय बर'फ्राहाय रायजो खुंनानै थाबोगासिनो दङ आरो नोंथां आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियाहाय जोंनि बे आसामावल' गैया गोबां गोबां गोजान गोजान जायगाफ्रावबो दंहैयो जेरै कार्बि आंलं आरो नेपाल बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगा एरियाफ्रावबो बर' हारिफ्रा गोसारनानै दंहैयो आरो नाथाय बर' हारिया बर' हारिया माखासे गोबां थासारिफोर थासारि फोरनि गेजेरजोंसो फैगासिनो थां
दङ बे थासारिया जाहैबाय गावजों गाव माखासे गोरोबलायनाय गैयै गावजों गाव बुलाय सोलाय गावजों गाव सैलायै नाथाय आरो बिनि सायाव गुबुन हारिनि नारसिननाय गुबुन हारिनि नारसिननाय आरो गुबुन हारिजों सैजायै गुबुन हारिनि सिङाव थानो गोनां जानाय गोबां माखासे बर'फ्राहाय बिनि जाउनावनो गावजों गाव गोरोबलायै आरो गोजान गोजान जायगाफ्राव थाहैनो गोनां जादों आरो बर' हारिफ्रा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ 'बर' हारियाहाय जोंनि बे एरिया ओनसोलफोरनि ओनसोलफोरनि गामियारि ओनसोलफोरनि आरो टाउनारि ओनसोलफोराव माखासे गोसारनानै दंहैयो टावनारि ओनसोलफोरनि माखासे गोबां बर'फ्रानो जोंनि बर' हारिनि एबा बर' हारिनि रायलायनाय राव सोदोबफोरखौ बावनानै थांजोब्बाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौहाय गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन फोलेरनि सुबुंफोरनि जोंसो गोरोबलायनानै थाहैदों आरो। जोंनि बे गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा नाथाय बे फोरबायदि नङा गोबांफ्रानो गावजों गाव एसे एनै गोरोबलायनाय गावजों गाव नायनो हालाय बेफोर गासिबो बांद्राय गैया फ्राय होननानै बुंजायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे
गामि ओनसोलफोरखौहाय गामि ओनसोलफोरखौहाय गामि ओनसोलफोरनि बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि सोलाय सोल' गावनि गाव गावजों गाव थासारि आरो गावजों गाव मिलायै थासारि बेफोरनि गेजेरजोंनो दासिम जोंनि बर'फ्रा गोसारनानै दङ एबा गावजों गाव दासिम बर'फ्रा नांलाय सोलाय बुलाय जायनि गावजों गाव दासिमबो दङ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' बर' हारिनि सुबुंफोरा बर' हारिनि सुबुंफोरनि थासारिया माखासे मोजां आरो माखासे गाज्रि जानानै दं आरो माखासे माखासे जायगाफोराव जेरै बर' हारिया गावनि राव लि फरायसालि सोलोंथाइ लानो थाखाय गावनि रावजों खाबु मोनदों बे मोजां बे मोजां थासारियाव गोग्लैयो आरो। नाथाय गाज्रि थासारिया जाहैबाय बर' हारिया गावजों गाव गावजों गाव नांलायनाय बुलायनाय बेफोर-बेफोरखौ नायनानै गुबुन हारिया गुबुन हारिया बर'फोरखौ बांसिनै गादबनो गादबनानै दोननो
बिनि गेजेराव माखासेफ्राथ' फ्रायनो बर'-बर'-बर' भासाखौनो बावखाबाय बर'फ्रानो गुबुन हारिनि गुबुन हारिनि जायगायाव थाहैनानै एबा गा आसाम ओनसोलनिफ्राय बेलेग जायगायावहाय खारलांनाय समनिफ्रायनो बर' हारिफ्रा बर' हारिफ्रा गावनि राव भासा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बावनानै थांजोब्बाय आरो। खोनादोंना नोंथां अम अम बुंनो थाङोब्लाथ' बर' हारिनि थासारिया थासारिया एबा बर' हारिया एसे एसे जौगालांगासिनो दं दानि जुगाव एबा गोदोनिफ्रायथ' फ्राय सोलायबोबायानो बांसिनानो नाथाय माखासे गोबां गाज्रिफोरबो सोलिबोगासिनो दं आरो गेजेरावनो खोना नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर' बर' हारिनि बर' हा नि गेजेराव थानाय माखासे माखासे गोबां सुबुंफ्रानो बर' हारिफ्रा गावजों गाव गावजों गावनो मिलायलायनानै थानो सोलिबोनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो गोबां सुबुंफ्रानो थिनथाबगासिनो दं एबा गोबां गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर थ' नंला होनजायो गोबां
बुंफ्रानो गाव एसे गोरों गोरा बर' सुबुं बर' हारिनि सुबुंफ माखासे गोबांफ्रानो जोंनि बर' हारिखौहाय दावगाालांहोनो थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों। फोजोबना लानो गोनां जादों होनब्ला मानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय एक्सट्रा बरड'लेण्ड जायगा एबा एखु दा रायजो एखु दा रायजो लानो एबा बिनो थांनाय समाव गोबां गोबां जायगायावनो गोबां गोहोम गोग्लैनाय एबा जोंनि गोहोम गोग्लैनाय एबा जोंनि बर' हारि एकु दा रायजो खालामनो थाखाय गोबां गोबां माखासे गिदिर गोलाव सुबुंफोरा बेखौ नाजाबोदोंमोन। थाखुनांथाव बेफोर
मोां जाबाय जाहनाव दासिम जोंहाय दावगालांनो हायाखै।
बै बैफोर समावहाय जों बयबो बर'फ्रानो ज' ज' जानानै ज' ज' जानानै ज' ज' जानानै दावहा दावहा एबा दावहा एबा जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय माखासे बिबांनि माखासे बिबांनि
रायजो खुंनो राय खुंनो एबा रायजो बिहैनो थाङोब्ला जों दासिमाव मोनबोगोन मोनबोबायबो जानो हागौमोन खोना नोंथां
औखोनानो मोनथां
अ दे नोंथाङा होमबा आंनो फंनैसो बुंहरनो हागोन नामा बिनि बागै आंथ' बुंलांबायानो बुं नाया नाथाय नोंथांनिफ्रायबो आं फंनैसोोनासंनो लुगैदों आरो नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हाफिनगोन नामा?
अ अ दे बिदिब्ला आं नायफिननो नाजानि नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ दे नोंथां औ नोंथां आरो दे
औ बुंजागोन दा नंगौ नंगौ बाथ्राखौनो नोंथाङा आंनिसिम फ्राय बुंखां बुंखांखाबाय। आं आंनिसिम जा मिथियो आं नोंथांनो फोरमायनो नाजा दिनि। बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरानो गावबो बर' जानानै बर' बाथ्राखौनो रायजलायनो लाजियो लाजिनायथ' नङा नोंथां बे गाव गावनि हारिखौनो मुगैनायसो जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला माखासे खायसे ओनसोलनि बर'फ्रा बर' भाखौनो रायलाया एबा गुबुन हारिनि बाथ्राखौसो रावखौसो एबा हारिमु गोसो बहायला खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां?
बुंनो थाङोब्लाथ' दा जोंनि बर' हारिया फ्राय गोदोनिफ्रायनो गोबां आवगायसिनबाय दावगासिनबाय आरो दा दा जोंनि बर' हारिया गोदोनि बादि गोग्लैसोद्रायनायबो नंला दा जोंनि भारतनिनो दाइनथि फारिथिनि रावाव सोजाबाय जोंनि बर' हारिनि रावा आरो बिनि अनगायैबो जोंनि दाथ' लेटेस्ट निउस बुंनानै बुङोब्ला जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव दाख्लैबावसो बावै मैया बावैसो जानानै थांनाय मोनसे जाथाया जोंनि गेजेराव फैयो मानो होनब्ला माखासे गुबुन हारिया माखासे गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गुबुन हारि हारिनि बाहाखौ एसे एनै रोङोब्लाबो जोंनि जोंनि आसामाव थानाय गुबुन हारिया जोंनि बर' भाषाखौ एबा बर' रावखौ खौ एसे एनैबो रोङा एबा गावसिनि हारिनि रावखौल' गोग्गानांगौ सानो बिनि गेजेरावनो हारिजों हारिनि गेजेराव एसे दावराव दावसियास सोमजियो आरोना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबबो जानानैनो थांबाय नोंथांजों रायजलायनानै आं एबा गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां जागोन दे जागोन औ दे नोंथां
औ दे